खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दोङो
जिरायना दं नोंथां
दा बिदिब्ला जों दिनै नोंथांजों आबादनि सायाव एसे रायज्लायनो
औ नोंथाङा रायज्लाय जागोन
माइ आबादनि सायाव एसे रायलायनो उम दैज्लां बोथोराव जोङो
औ
माइ आबाद मावा
औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
माइ आबाद मावलायो माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो
औ
खोथिया फोनांगोन खोथिया फोनो थाखाय हाल एवग्रोना लानांगोन
औ
हालेखो जोङो गोदो दिनाव गोदोनि दिनाव नुयोमोन। माखौ माख-मोसौ जों एवनाय ओ हो नाथाय दा मोसौ गैयै मोसौजों बांसिनखौनो जोङो एवनाय नुलिया। दानि दिनाव जोंफोर टेक्टर जोंसो हालेवो। नायनाय जा हालेवना लानानै जोङो खोथिया खो खोथिया माइखो जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगो। हर सेबा हरनै हाये सोमनानै बिखौ जोङो बोख खांनानै, न'आव लाबोयो। लाबोनानै सानसे, बा हरसे बिदि, जोङो हायाव लामदबना दोननाय जायो। लामदबनानै जों खो हाल एवखांना लानानै हालेवनानै होनाय जायो।
औ।
उम दैज्लां बोथोराव जेरै अखा हायो अखा अखा अखानि दैजों जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो हालेव
औ।
माय हेलौ नोंथा।
औ नोंथां।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो, माइ गायनो थाखाय जोंनो हिनजाव मान-मानसि जोंनि ओनसोलाव बांसिन जोङो माइ गायब्ला हिन्जाव मानसिफोरखो गायनाय नुयो। खोथियाखो बांसिन हौवाफोरानो फुनाय जायो।
औ दानि जनगावथ' माइखौ मिस सिंदोबो गायनो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथां।
औ।
हेलौ नोंथां?
नोंथां।
नोंथाङाबो आबादनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ। मादि आब आगोलावनो बुंलांबाय माइखौ जोङो ओ माइलिखौ जोङो सोमना लाग्रोनांगोन। बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोमनानै ओ नायै दोननांगोन होमबासो बियो मोजाङै गाजा हरगोन नालाय प्लास्टिकनि बस्थाबा बियो सि सिङाव दैया हाब नाय नङा। बेनिखायनो जोङो बेखौ फाथोनि बस थायाव आरामनो सोनानै दैयाव दोन बिनि उनाव बियो ओ सान सानबासो दोननानै जोङो ओ बिनि उनाव जों बिखौ सानसे बिनो उनाव जोङो बेगिनि बेखौ फोथाराव जोङो फोथार खौ हालेवनानै लाग्रोनांगोन। ग्लेब ग्लेब मै होनानै बिनि उनावसो मै होब्लाथाय बियो हाया समानै दि जागोन ना हला हलि थानाय नङा अ बिनि बिनि उनाव खोथ बिनि उनाव बे माइलिखौ जोङो आखाइजों ओ सारस्रि सारना होनांगोन एसे एसे। ओ सारना होनायनि उनाव बियो ओ सप्तासेनि उनाव बाहाय जौगोन आरो ना बाहाय ओंखारहांगोन। गाजाया बिनि उनाव माहास सो जाबा बियो गोजौ बाहाय गोजौ जौगोन बिनि उनाव जों बेखौ ओ फोथाराव गाय गायनो फुगोन फुबाथाय आ माइ खोथियाखौ जों गासैबो ओ फुनो हायो हौवा हिन्जाव गासैबो फुनो हायो। बेयाव हौवायाल' फुनांगो होनना औ ज' फुननो हायो हौवानिल' नि नंङा बिनि उनाव बेखौ जोंङो फुनानै ओ फोथाराव जोंङो गायनो थाखाय फोथारखौ जोंङो हाल एवनानै लायो आवगायनि दिनाव थ' ओ मोसौजों सो एवनाय जायोमोन नालाय ओमफाय दानि दिनाव जोंङो आम टेक्टरजों एवनाय नुयो बेखौ जोंङो मोजांङै बिनि उनाव जों बेखौ ओ मोजांङै मैसै होबाय मैसै होनायनि उनाव बियो समान जाबाय नालाय मोजांङै हाफोराबो ओमफाय हाग्रा बंग्राफोराबो थैजोबबाय।
औ हालेवना लानानै जोंङो जि फोथाराव जोंङो माइ गायगोन बे फोथारखौ जोंङो हालेव होना लानानै गोन हालेवनानै ए इनि गेजेर गेजेर। आलि होनांगोन जेरैबायदि दै थानाय बायदि दै थाबासो जोंनिया माइ आबादा जागोन नालाय। हाग्रा हाग्रा हाग्रा बंग्रा रजयिनि थाख खाय जोंङो आलि होनांगोन आलि होबासो दै थागोन ना दै थानायनि उनाव जों बिखौ खेबसे खेब खेबसे खेबनै खेब थामाव लागि से एवनानै जोंङो बेखौ हाग्राखो बे सेवजोबना लानां गोन लानायनि उनाव जोङो बे बेयावनो माइ गायनाय जायो
औ माइखौ ओ
खोथियाया रागोन ना अब्लानिया जोङो माइखो गायनाय जायो खोथिया खोथिया राब्लासो माइआ मोजां जागोन ना?
औ नोंथां औ बिनि उनाव जों बे खो थियार राखांनायनि उनाव फुनानै जोङो ओ गायनो थाखाय ओ आखायजों गायनांगोन आरोना जों बेखौ आखाइजों ग'सा से ग'सासे ग'सासे होनानै जोङो बेखौ गायनांगोन मा मानोना मिसिंजों गायनाया आ मानसिनि आखाइजों गायनाया मोजां जाया नालाय बेनिखायनो जों बेखौ आखाइजोंनो गायगोन आरोना औ नोंथांनि ओ
माइ दुब्लि गोदोनि दिनावथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव माइ दु माइनि माइनि गेजेर-गेजेर बा माइनि सिं-सिं गोबां नाबो मोननाय जायोमोन जेरै सें ना मागुर ना खावै ना बैथा ना फिथिख्रि ना गोबां रोखोमनि नाबो मोननाय जायोमोन माइनि गराय गराइ साया जाना थाबोला बेयाव हाबना थायोमोन नाफोरा जों गोबां खोमनि नाबो मोनोमोन दानि दिनावथ' जोङो बेफोरबादि नाफोरखौ नुनोबो मोनला गोदोनि दिनाव खांख्राय सा साम' बेफोरखौबो गोबां मोननाय जायोमोन नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोनोमोन नामा नोंथां? हो
औ जेब्ला सान्दुं गोसा जायोना अब्ला खांख्रायफोरा दोल सा सा ओइ दोल सा सा गाखो गाखो थायोमोन मान दैमोनबाय आरो फुरा दै दुङो सान्दुं गोसा जायो फथानाफ्रा जोगो जोगो खांख्राइनि गा सिङाव गुदुं सिङाव हाबनानै थायोमोन बेखौ जोङो ओ खन'नानै जोबोद लाबोमोन औ नोंथां बेखौ जोङो ओ फैथायनाफोरखौ हमनो थाखाय जोङो बे गुदुंनिफ्राय बहनो थाखाय जोङो ओ जेखाय ब' मानसिफोरा गो आखाइजों बानायनाय औवाजों बानायनाय बे जेखायजों लांनानै जोङो बे बैथा प्लि नाफोरखो खांख्राइफोरखौ जोङो हमनानै लाबोमोन आरो। आरो नाफोरखौ सोनो थाखाय जोङो ओ खबाय बेखौ बाहायनाय जायोमोन ना लानो थाखाय बेबो आखाइजोंनो बानायनाय मोनसे मुवा आयजें औ
जोङो जेखायखो मानि जोङो जेखायखो औवानिफ्राय बानायनाय जायो। खिबान जेखाय हमनो थाखाय जोङो खाथिफोरखौ फिसा फि सा जिरना लानांगौ। लानायनि उनाव जोङो बिखो हेबनाय जायो‌। हेबनानै जोङो बेेजो खाइजोंनो ना गुरो। आरो ना ना गुरखांनानै ना लानो थाखाय जोंनो नांगौ खबाय। खबायखौबो बेबायदिनो खाथि फि सा फिसा जिरनानै हेबनाय जायो। खबायजों लोगोसे आरो गोदोनि फ्राय जोङो सोलिबोनाय सियान सेनफोरखौबो नुनाय जायो। सेनावबो जोङो ना मोन नाखौ हमनाय जायो सेनजोंबो।
औ नोंथां आरो गोदोनि दिनाव मोनसे बुस्थु दंबावोमोन खखा खखाखौ जोङो दै बो हैबाय थानाय लामायाव साथेनानै दोङोमोन जाहाथे नाया बे लामाजों फैनानै ख' खायाव हाबोमोन दै बोहैनाय लामाजों। आरो सेनखौ जोङो दै बोहैनाय लामायाव सानानै दोनोमोन बेनि उन नाव साथेना गालांब्ला बियो नाया दावबोनानै बे सेनाव हाबनाय जायोमोन।
औ नोंथां आरो जोङो ना ओ लाङिजोंबो थिखांनाय जायो लाङिखौ जोङो दै बुजायाव साना दोननांगौ औ दै बुजायाव साना दोनबा बेयाव नाफोरा खारथिंलाबायबा नांना थायो नांना थाबा जोङो बेफोर नाखौ लाबोनानै जानाय जायो गोबां रोखोमनि ना नाङो लाङिफोरावबो। हेलौ नोंथां
नोंथांमोननि जा ओ
माइ आबादा माइ आबादा माइ आबादखौ माइ आबादखौ जों माइआ एसे देरोब्ला माइयाव हाग्रा जायोबा जोङो बेफोर हाग्राखौ फुनानै होनांगौ फुनानै साफ फुना होनांगौ गराय गरायाव दांना होनांगौ माइनि माइआ माइनि आबादा मोजां जायो जोंनो थांना थानो थाखाय माइ माइनि गोनांथि नालाय माइनिफ्राय जोङो माइरं माइरं मोननाय जायो माइरंनि निफ्रायनो ओंखाम जायो।
औ
ओंखाम नङाबाथ' मानसिया
थांनानै थानो औ
बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद
औ जोङो जोङो माइरंखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोङो माइखौ हानानै लाबाय हाना ला नायनि उनाव जोङो माइखौ आवगायनि दिनावथ' मो मोसौजों नायोमोन नालाय जोङो ट्रेक्टदजोंसो नानाय नुयो नालाय औ बेनि उनाव जोङो ओ दो ट्रेक्टरजों नानानै जोङो बेखौ ओ बिदांनिफ्राय जोङो
जमा थुब्रायना दोननाय जायो माइ
औ औ
खालामनो थाखाय जोङो माइरं मिलाव माइ सौनो थाखाय जोंनो माइखो जों मोजां फोरानना लानांगौ गिबियावनो
औ औ आवगायनि दिनावथ' गाहेनदोंसो माइरं बहननाय जायोमोन नालाय देनानै दानि दिनावथ' बेबो मिसिंजोंसो ओंखार बाय
औ नोंथां। माइरं सौनानै जोङो मा माइरङा एक्स-एक्सट्रा आरो गुन्दै एक्सट्रा खारनाय जायो गुन्दैखो जोङो मास जौ एबा अमा। हांसो बायदि बायदि बेफोरबायदि जुनारफोरनो जोङो दान ना होनाय जायो
औ। आरो माइरंनिफ्राय ओंखारनाय इंखुरखौ जोङो दाउफोरनो अमा फोरनो संनानै होनाय जायो आरोना।
थां।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बे रायलायनायखो बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथां दे।